नोंथां? खोनानो नोंथां?
औ
औ नोंथां खोनादों नों खोनादों
नोंखौ सिबांदों ना।
खोनाबायना नोंथां?
औ नोंथां खोनाबाय दे बुंलाय।
अ नोंथाङा दालाय मा खालामगासिनो दं?
अ नोंथां आं नै दुब्लिनिफ्रायै दुगै लोबै आं जेलायगासिनो दं। बबो गेरेनो अ। फोथारनिफ्राय फैयै दुगैयै लोबै जेदों होनदों नोंथां।
अ नोंथां हबा मोनाबिलिनि जामुंखौ जाथ'वाखै नामा?
मोनानि जामुंखौ जाथ'वाखै नोंथां दासो संनाय खावनाय सोलिगासिनो दं माथो?
अ मा मा मैगं संखो न'खर नालाय?
अ नोंथां माबासो सबायजों संनायनाय खोनादों
ए माथो गोथ'आ नोंथां।
औ नोंथां गोथावलै गोथाव जागोन बायदि मोनदां दिनैनि मोननाय जाब।
अ होनोमबाथ' गायनाय फुनायफ्रा जोब्बाय नामा नोंथां।
दानि सोलनायफ्राों जोबहां जोबांबाय औ अखानि जाउनाव एसे थाथ' थि' थाथ' थिथ' जागासिनो दं
बोथोरफ्रा बोरै सोलनानै दं होनोमबालाय नोंथांनो फिनसै?
बोथोराथ' बिदिनो न ओंखां बायजोबहां जोबहां जानायावनो‌ माथो बोथोरानो साननै थिं थिंखि ओंखारना होलायबाय खांबाय
अ बिसो सलिनानै दं होनब ना नोंथां?
औ नोंथां
होमबा दैफोरनि जेबो सुबिदाफोर गैया नामा खाथियाव नोंथां?
दैफोरनियाालाय सुबिदायाथ' दं नोंथां? ओमफफ्राय अखाजों गायनो होननानै नेनाय जादों आरो एसे साननैसोआव हायाबाथ' सिराय सारनायखौनो दं दा
औ खोनादों नोंथां।
औ औ ओमफ्राय नोंथांङालाय दा मा खालामदों नोंथां?
नोंथांा आंबो नै जिरायनानै दङ नै मोनाबिलि जामुंखौ जाखांनानै जिरायनानै दं।
अ मजाम मा मासि मोजाखो?
जामुंआाथ' नोंजोंनो एसे मिलायफामनायलै नोंथां माबासो जोंनाबो माबाजों संबाय आरो ना जोंना जोंनाथ' सबाइ नंला जाहैबाय जोंना अनदलाजों दाउजों संबाय आरो नोंथांग
अ
औ
अ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय बोरै सोलिदोगं नोंथां?
गायनाय फुनायाथ' नोंथां बुंनानै थाङोब्ला जोंना जोब्बायानो होनजायो। जोंना
औ
मा दंबो जोंनिसेाव दंबावो आरोना नोंथां।
अ गामि खाथि दा गामिफोरनिया बोरै सोलिगोन नोंथां जोबखामजोब्बायानो नामा आं गायनायफ्रा?
जोंहथ' गामि ओनसोलाथ' बिदिब्ला खालामजायो बनिबो दुब्लि बारियावनो दैनि थाखाय आखाइ जोब्बायानो होनजायो नोंथां औ
अ
नोंथां ओ नोंथाङा औ
हेल' नोंथां मोजां खोनानो मोनासै माथो नोंथां नोंथांना नेटवर्कआव एसे प्रब्लेम नामा
औ नेटवार्कनि एसे प्रब्लेम जानानै दङ नोंथांनि जानायालाय औ खोनादों ना नोंथां
अ औ एबार खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
अ होमबा नोंथाङा दायो फ्रि दा
औ नोंथां फ्रियानो औ
होमबानो मोन नोंथाङा दिनै आङो फबा दससे सम खिन्थाहरनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां सोंनो हागोन नोंथां औ
अ होमबा टपिकआ नैबेसो मोनलै नोंथां माने गोदोनि सोलोंथाइया दासिमैसो बेखेहरनो हागोन नामा आंनिसिम आं माने मिथिनो लुबैदों आरोना नों थां नोंनिफ्राय
अ हागोन नोंथां मानो हाया जानो
औ दे होमबा
आं औ नोंथां औ बिदिब्ला आं जा आंनिसिम फोरमायनो हायो आं नोंथांसिम फोरमायनो नाजासै आरो नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
अ दे बिदिब्ला आं नोंथांनिसिम फोरमायलांसै दानि सोलोंथाइ आरो गोदोनि सोलोंथाइनि गेजेराव जोंहा माखासे गोबां फारागथिफोरखौ जोंहा नुनो मानो होनोब्ला गोदोनि सोलोंथाइनि थाखाय गोबां रोखोमनि माखासे आंखाल खथिफुरा जोंनि गेजेराव जानानै फैयोमोन मानो होनोब्ला गोदोनि थाखाय जों बहि गांसे खलम गांसे जोङो मोननो थाङामोन बेफोर मोननो थाखाय जोबोद गोब्राबमोन आरो गोदोनि जुगाव जोंहा लर आरो कारफिसुल काफेसिलबो गैयानो होनजायो जोंहा पेन्सिलजों लिरनाय जायोमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां औ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ आरो जोंहा गोदोनिया दंफांजोंनो खालि सेबथाब सेबथाबै जोंहा बहियारियाव जेने लिरनां गोनां जायो
औ नोंथां
जेबो आंखाल गैला आरो दानि जुगावथ' इन्टारनेट जुग जोङो थेेलारियावबो जों फावथेन खलम गैयालासिनो जोङो मोनसे लावथि जिनिसजोंनो जों मबाइल फन जोङो माखासे सोलोंथाइ इन्टारनेट एबा जेनिबो जों हेफाजाब लानो हायो आरोना नोंथां औ नोंथां आरो जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि समाव फ्राय जोंहा सोलोंथाइनि अनजिमाफ्रा सोलोंथाइ लाग्रा अनजिमा अमाया गोबां खमलांदोंना सुबुंफोरा मानो होनोब्ला गोदोनिया सोलोंथाइ लानो थाखाय जोबोर खस्थ'मोन आरा नोंथां मानो होनोब्ला गोदोनि समाव जोङो फरायसालि आरो फोरोंगिरि नि जबो र रंख जायोमोन आरोना मानो होनोब्ला जोंनि गोदोनि दिनाव
दानि जुगनि बादि गामि दरफायै बा दरनै गाहामजों मोनसे फरायसालि जों नुनो मोननाय जायामोन मानो होनोब्ला गोदोनिया फ्राय फरायसालिखौनो गैजाया होनोमोन अबेबा दंफां सिं अबेबा सिबिसालि सिं आरियावसो जों ग नथ
औ नोंथां
औ जा सुबुंफोरा बांद्राय सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोजोननाय नङामोन आरो ना नाथाय जा फरायग्रा दं बेफोर फरायग्रा फरायनाय गु जि थाखोनिसिमनि गेजेरावनो जोंहा फोरोंगिरि साख्रियारिखौ जोंहा गोरलैयैनो मोननो थाङोमोन आरोना नोंथां नाथाय दानि जुगावथ' बिदि नंलिया नोंथां जोंहा एम ए बिए बानायबाबो जोंहा साख्रि मोननो थाखायनो दानि जुगाव गोबां गोब्राबै एसे मोननो थाङो बेफोरबो माखासे एक्सट्रा कचिंफोरनि गेजेरजोंसो जोङो साख्रिफोरखौ एसिभ खालामनो हायो आरो ना गावबा गाव गलखौ जोङो मोननो हायो आरो दानिजुगनि सोलोंथाइ राहायाव थांलाय फैलाय एबा गारि मथरफोरनि जेबो लामा सामाफोरनि जेबो सुबिदा गैयामोन दानि जुगनि मानो होनोब्ला जोंनि गोदोनि फरायसालिया एबा फरायसालि दंब्लाबो गोजान जायगायावसो जोङो दाबफा दानै जायगायावसो जों बिनि जाउावनो जोंहा थांनो एबा लामा सामा हान्थिनो थाखाय जों गोदोनि दिनाव दानि जुगनि बादि गारि फोरबो गैयामोन जों साइखेल गंसेजोंनो खानानै गोबां समसिमहालागै जों फरायसालियाव थांनो गोनां जाबोन बा सोलोंथाइ लानो थाखाय जों गोजान लामा हान्थिनो गोनां जायोमोन आरो ना नोंथां बुंनो थाङोब्ला दानि जुगनि दानि जुगनिजों आरो गोदोनि जुगनिजों जोंहा गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनोआरो नोंथां आरो सो खनो हागोन नामा हेल खोनाबायना नोंथां नोंथांना नेट नमाय हेलौ जाबायथां हेल खोनाबायाय नोंथांङा हेल मोनानाय सस नोंथां माजाखो हेल हेल नोंथां हेल खोनाबाय नोंथां हेल' हेलौ खोनायाखै नामा? हेलौ। हेलौ खोनाबायना हेलौ? हेलौ। हेल' खानादों हेलौ हेल खोनास मोनासै माथो नोंथां। बेबायदिब्ला नोंथां जोंहा समावबो जानानै थांबाय। खरफ्र मोजांबाला गैया। हेलौ। दे नोंथाङा बिदिब्ला जोंहा सम फारिथ थांलाय थांसैसै